नोंथां
हेल'
औ नोंथाङा खोनादोंनादों औ खोनादों दे।
हेल'
औ खोनादों दे नोंथां।
अ जों दा लाइमोन बैसोनि सा बागै रायजलायनोसै आरोना नोंथां।
औ।
अ ओ लाइमोन बैसो होनोब्लाथ' ओ जों मिथिखायो ओ सेंग्रा सिख्ला सम होननानै ओ साफा सेंग्रासा एबा सिख्लासा लाइमोन बैसोआव जायो। बिनि गोसोथियारि गोसो सान्थायारि आरो आखल आखुवि बिथिङाव बायदि मैया जेथोगोनां आरो बे लाइमोन बैसोआव जोबोर खैफोद गोनां बैसो।
औ
बै समाव हौवा हिन्जावसानि जिउआ गोबारै खारथायनि सोलायथायाइफोरखौ हमथानो थाखाय मोजां आबहावा आरो नांगौ रोखोम सोलोंथायआरि गोनां जायो आरो। नङाब्ला जिउआव जिउ खारथायाव बायदि रोखोम बेले बेजे सोमजिनाय थासारि फैनो हागौ आरो ओ लाइमोन बैसोआ जाबाय गोदान जांग्रिथायनि बैसो। ओ लाइमोन बै सोनि सोलोंथाइ राहाया नांगौ बायदि जानाया थारैनो गोनां होननानै जों सानो बेनिखायनो लाइमोन बैसोआव एसे बिमा बिफा एबा न'खरनि बाय बाहागि गेदेर मानसि बिसोरो एसे नोजोर खालामनांगौ जायो आरो। जोङो जों लाइमोन बैसोआवनो जोंनि जिउखौ मोजाङै दाना लानो रोंनांगौ ओ जेरैहाय जों फरायनांगौ समाव मोजाङै फरायना लानो रोंनांगोन ओ जानाय समाव जागोन बिमा बिफा एबा सोरबा गिदिर मानसिया माइबा बुंयोब्ला जों बेखौ खोनासंनांगोन आरो ओ लाइमोन बैसोखौ मोनसे महर सोलायनाय बैसो होनना बुङो। लाइमोन बैसो होनना बुङोब्ला जि जिसे बैसोनिफ्राय जिदाइन जिगु बोसोर बैसोसिमखौनो लाइमोन बैसो महरै सिनायनाय जायो।
औ
लाइमोन बैसोनि जौगासारथायखौ गोरलै सोलायै गावनि बिरनाय गोहोजों बानजाय सारनो हानाय गोहोआबो गोसारो आरो। लाइमोन समावनो सुबुंनि गाव आंगो सान्थाया सोमजिखाङो ओ लाइमोन बैसोआव इयुन जिउनि जोबोर गोनांथियारि फुंखाफोरखौ बुथुमना लानो हायो। आरो रोंथाइ लुबैनाय बा नांगौ बायदियै गाव आरो गाव आंगो लामाजों जिउ लामायाव दावखोनो हायो मानोना सोलोंथाइया जाबाय समाज सोलायनायनि मोनसे गोहोआरि बिजों आरो।
औ।
ओ लाइमोन समाव सुबुंनि बायदि सोलो जिउ राहाया बाङो। मिथिंगानि सोमोन्दै गोथौयै मिथिनो थाखाय बिसोरो आथुर जाबोयो ओ समाजनि फारसेबो बिसोरो मिथिनो लुबैनाया बांलाङो। ओ बायदि मोनदांथि आरो हाबिला हाबिलानि फिथाइ महरै लाइमोन गोसोआव सोमजिखांनाय गुलाय गुजायनि थाखाय खैबो बायदि रोखोमनि ओ नांगौथिया नुजाफैयो ओ लाइमोननि गोसो थियारि गोसो सान्थायारि एबा नांगौथिफोरखौ सुफुंनायनि थांखियै सोलोंसार सोलोंसालि आरो न'खरनि गेजेराव गोख्रों सोमोन्दो लाखिनाया सोलोंसानि बायदियाव गोनांथि होनाय जायो आरो। ओ बे सोलोंथाइया सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बांसिन ओ पिथाइ फिथाइ गोनां जागोन ओ आरो जों लाइमोन समाव गावनि गोसोबादि सोलिनो नागिरो खायफाया बेयावनो सोरबा सोरबा गाज्रि लामाजों आगान सुरलाङो। ओ लाइमोन समाव गावनि गोसोखौ गाव हारसिङैनो एसे बुरखायना एबा दबथायना लाखिनो रोंनांगोन। आ ओ आं बे खामानिखौ मावबा मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेखौ सानग्रोनांगोन। ओ आरो न'खरनि बिमा बिफाजों लोगोसे ज' थाफाना रायज्लायनो नांगोन रायज्लायनो सोलोंनांगोन मोजां जागोन ना गाज्रि बेफोरबादि बुंनांगोन आरो फोरोंगिरिफोरनि खोथा मानिनांगोन ओ जोंनि माखासे लाइमोनफोरा बुंनांगोन। ओ जोंनि माखासे लाइमोनफोरा नाङा फाङा ओरैनो ज' ज' थाबाय नानै जौ लों जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय आरो सोरखौबा दाद्रि होनाय बायदि समाजनि गाज्रि खामानियावल' लोब्बा थानाय खौ नुनो मोनदों ओ नाथाय ओ समाजखौ मोजाङै आब्रुथियै दैदेननोब्ला जोंनि लाइमोन फोरा गावबा गावनो बुजिनांगोन। बबे खामानिखौ मावोब्ला समाजाव जौगानाय फैगोन आरो बबे खामानिखौ मावोब्ला समाजनि खहा जागोन बेखौ दिनैनि दिनाव बिजिरना नायनो सोलिनांसिगौ मानोना ओ समाजजों लोगोसे गावनि गावनिबो खहा जायो आरो ओ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
औ नोंथां ओ नोंथाङाथ' फोरमायखाबायानो। थेवबो आङो एसे फोरमायबावना होनोसै जोङो। बुंनो थाङोब्ला जोङो लाइमोन बैसोआव गोबां बारहुंखानि। मोगा मोगि जायो आरो जोङो जिउआव गोबां जेंनाफोरनिबो मोगा मोगि जानांगौ जायो बिब्दिनो जोङो ओ लायमोन समाव गोबां सोलायनाय फोरखौबो नुयो आरो देहायारि लोगोसे जोङो साननाय हनायफोराबो जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुयो बे समावनो जोङो ओ जुदि गाज्रि लामाफोरजों थांफ्लाङोब्ला जोङो बेवहायनो गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानैबो लानाय खौबो नुदों आरो मोजां लामा जों थाङोबा जोङो गोजौ फारसे दावगालांनायखौबो नुदों आरो। बेबायदिनो जोङो लाइमोन समाव मोजां थांखिखौ जोङो सायख'नानै लानो रोंगौब्ला जोङो ओ जिउ जोबजासिम जोंहा मोजां जायो आरो। नाथाय जोङो दानि समाव नुनो मोनदों जे जोङो बांसिन लाइमोनफोरानो एबा बायदिसिना जोङो फेनाय मुवाफोरखौ लानानै जोङो गावनि जिउखौनो फोजोबस्रांनानै लानाय आरो सोलोंथाइनि फारसे गोसो होयै ओ बिब्दिखौ जोङो नुदों आरो नाथाय ओ जोङो बेफोरनि सायाव गोसो होआलासे जुदि सोलोंथाइनि सायाव बा बायदि गावनि ओ थांखिनि सायाव गोसो होयोब्ला जोंहा मोजांसिन जायो आरो बिब्दि जोङो ओ फेनाय थाबाय थायोब्ला गावनि देहायाबो जायो लो लोगोसे जोंना ओ न'खरनि सुबुंफोराबो बे गोजोननाय मोना बेनिखायनो जोङो ओ बेफोरखौ लायैआनो साबसिन जायो आरो बेबायदिनो जोङो लाइमोन समावनो ओ जोंना साननायफोराबो जौगायो नालाय बेनिखायनो जोङो खायसे न'खरनि थासारिखौ लानानैबो जोंना साननायफोरा मोजांबो जायो आरो जोंना खायसेना गाज्रिबो जालाङो आरो न'खर नि था थासारिया जुदि ओ मोजां नङाब्ला बा खायसे न'खरफोरावथ' जोङो नुनो मोनदों जे ओ जौ जुवाजोंनो थानाय बिब्दि न'खरफोराव एसे लानायाबो जोंना मा होनो गोब्राब जायो आरो।
औ।
आरो जोङो बिब्दिनो जौ जुवाफोरजों जुदि थाबाय थायोब्ला न'खरावनो एसे सोलोंथाइफोराव फरायनायावबो जोङो गोसो जनो हानाय जा गोसो जनो हा हाया आरो ओ जुदि बिदि जायोब्ला जोंहा फरायनायनि फारसेबो ओ मोजां जाया आरो जिउनि थांखिसिम जोङो सहैनायावबो ओ गोबां जेंना नुजायो आरो बेबायदिनो जोङो न'नि थासारिफोरा मोजां जायोब्ला बा न'खरनि सुबुंफोराबो जों खौ ओ थांखि फारसे होसोनायाव हेफाजाब होयोब्ला जोङो थांखिसिम सहैनायाव ओ बांसिन गोरलैयै सहैनो हायो आरो। बेबायदिनो जोङो दानि समावथ' नुदों जोङो ओ गोबां बा जोङो गावनि जिउखौ गोजौ फारसे बा गावनि आथिङाव जोङो गोख्रों जानो थाखाय गोबां लामा दङ आरो जोङो लाइमोनफोरखौबो ओ गोसो होनायखौ नुदों आरो दानि समाव दाथ' जोंना ओ बांसिन मा बुङो बे कम्पिटिसन जानायनि कम पिटिसननि मुगा नालाय बेनिखायनो जोङो ओ बांसिन बेफोरबायदि सोलों थाइनि सायाव गोसो होनाया मोजां आरो गावखौनो गोख्रों गोख्रों खालामनानै लानायाबो मोजां आरो ओ जोङो गोदोथ' गोबां ओ सोलोंथाइनि फारसे बुंनो थाङो ब्ला आइजोफोरखौथ' जोङो सोलोंथाइ लानायखौनो नुवाखैमोन बा खोनाबोआखैमोन आरो ओ बांसिन बिसोर खौ गावनि खामानियाव बा ओंखाम बायदिफोर संनायाव आरोथ' गोदो ओ जुद्ध'फोर नांनो थाङोब्ला जोङो आइजो फोरखौ हरसे थालायावनो जिफोर आर'नाइ बायदि दानानै जोङो ओ जुद्ध'आव थांनायनि सि दावहायाव थांनायनि सिगांनो दानानै हरनाय बायदिखौबो खोनाबोदों आरो बेबायदिनो ओ जोङो जुदि आइजोफोरखौबो मोजाङै समानै जोङो हौवाफोरजों सोलोंथाइ होनो हायोब्ला मोजां नाथाय जोङो ओ गोदोनि समाव बिब्दि होनायखौ नुवाखैमोन आरो जायनि जाउनाव जोङो आइजोफोरखौ ओ उन्दै समनिफ्रायनो जोङो बिब्दि गोग्लैसो सोनानै थानाय बा गावनि जिउखौ बिब्दि खामानिफोरावनो मुखबनानै थानाय खौ नुयो आरो नाथाय जोङो आथिखाल समाव औ हौवाफोरजोंबो लोगोसे आइजोफोरखौबो जोङो समान समान सोलोंथाइ होनायखाय ओ जोङो गोजौ फारसे दावखोलांनायखौ खौबो नुदों बा ओ हौवाफोरनिख्रुइ जोङो आइजोफोरखौसो बांसिन गोजौ फारसे दावखोलांनायखौ नुनो मोन्दों आरो आथि थिखाल समाव जोङो नायोब्ला बेबायदिनो ओ जोङो सोलोंथाइनि फारसे ओ जुदि बयखौबो समानै जों सोलोंथाय होयोब्ला बिब्दिनो जोङो बांसिन आरोबाव गोजौसिनाव दावखोलांनो हागोन आरो
औ
दा आं बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबा दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ दे नोंथां अ नोंथाङाबो सावरायनो मोनना गोजोन गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
अ दे होमबा बि